हेल' औ औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों दे।
औ मा खालामदों नोंथां
आङो दसे ओरैनो जिरायथ'ना दंथ'यो नै
अ' दायो फ्रि ना नोंथां
औ फ्रियानो होननांसिगोन ओरैनो जिरायना दं नालाय।
औ अब्ला आंबो दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ' आंबो
उम दिनै रबिबार ना
औ दिनै रबिबार रबिबार दिनै रबिबार मानि जेरावबो थांलाबायनायबो जायाखै बेखायनो। दङ जिरायनानैनो ओरैनो।
औ।
ओरैनो जोङो दा ओ बर' थुनलाइ जायखि खिजाया बर' थुनलाइनि सायाव जोङो सावरायलायनो हागोन नामा नोंथां?
बर' थुनलाइनि सायावहाय। औ हानाय। खिनि मिथिनाय खिनिखौ रायलाय जागोन।
नोंथाङा। जों जायिख जाया थुनलाइनि। नि गेजेराव नोंथाङा बबे मोनसे थुनलाइखौ मोजांसिन मोनो। थुनलाइयावथ' माखासे बाहागो। फोर थायो नङा होमबा जेरै ओ खन्थाइनो रायथाइ। सुंद स।
खन्थाइ सल' रायथाइ।
माबा माबि बेफोर बायदि थायो आरो ना। बेफोरनि गेजेराव दा नोंथाङा बबे मोनसे थुनलाइखौ।
खोनादोंना।
दे खोनादों।
हेलौ खोनादों ना। औ आङो बांसिन। बेलखौ मोजां मोनो।
औ।
राय्लायदेरबाय थायो गाहा।
बेखायनोथ' आङो।
औ माने ओ सल'माफोर। मोजां मोनो एनिफाय। हेलौ।
दे खोनादों बुंदो।
माथो गाहा आंखौ बुंनोबो होयो गावहानो आरो राय्लायफिनलायो।
नोङा नोङो मानिे आं बुंनो नागिरनायावहाय। माने नोंखौ सोंनो नागिरदोंमोन आरो आङो माने नोंथाङा बबे माने। सल'माफोरनि गेजेरावहाय। माबाफोर मोजां मोननाय दङ नामा होननानै सोंदोंमोन आङो।
उम। बिनि गेजराव हाय। औ बेबायदिनो ओ अरन राजा सारदि सल' मोनसे दङ आरो बेखौहाय मोजां मोनो आं रुगुं मोनहाय सायख' बे सल'माखौ बिराद मोजां मोनो आं माने।
अ होमबा खोनादों खोनादों नोंथां। नोंथाङा होमबा बे सल' मानि एसे जाथायफोरनि सोमोन्दै एसे आंनो खोन्थाना होनो हागोन नामा? आंथ' मानि बे सल'माखौ फरायनायबो जायाखै मिथियाबो। बेनिखायनो नोंथाङा बे सल'मानि माखासे जाथायफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानानै होयोब्ला मोजां जागौ।
ओ बे जाथायखौ सारा फोरमायनाय बायदिब्ला, गफुरनि माने रियेल थार जाथायाइ होननानै बुंदों आरो जेनेबा सल'आवथ' एसे एनै बानायदेरनाय जाखायो नालाय होनबाबो थारानो होननानै बुंदों आरो। सल'खौबो आं एसे एसे बावनाय बावबाय। आ बांद्राय मोजां गोसोआव गैला आं माने।
औ खोनादों खोनादों।
औ दा नोङो नोंबो मा अबे मोनसे बाहागोखौ साबसिन मोनो खिन्थानो हागोन ना?
आंबो मोजां मोननायालाय सल'माखौनो मोजां मोनो। फरायनानै मानिे सल'माखौ साबसिन मोनो आरो ओमफफ्राय सुंद' सल'खौबो मोजां मोनो। ओमफ्राय अब्लाबो सुंद' सल'निफ्राय माने सल'माखौ फरायनानै मोजांसिन बांन मोनो आरो सल' मानि जाथाय फाहाय एसे माने सानबोलावरिजों बांसिन गाब गोनां गाब होदेरनाय जायो नालाय। माने फरायनानै मोजांसिन मोनो आरो।
औ सल' औ सुंद' सल' आद्रा थायोना? उम
औ
हा औ बिनिफ्राय दा नोंनि औ नोंनि नोजोरावलाय बबे मोनसे नों मोजां मोननाय सल'माया बबे मोनसेया?
आङो दासिमाव आङो, काथिन्द्र' सोरगियारिनि खोमसिनिफ्राय सोरांथिं सल'माखौ माने मोजां मोनो आरो, आरो बिनि अनगायै चितरन्जन मुसाहारिनि बर'नि गिबिसिन ओंखारनाय जेनाखि सल'मा। ओ जुजाइनि अर। नङा होमबा? नाइन्टि सिक्सटिथुआव ओ नाइनटिन सिटिसोआव जे ओंखारदोंमोन बिथांनि बे सल'माखौ मोजां मोनो आरो आङो। फरायनानै
औ औ आं माने, सिगांहायनो बिराद गोबाव सिगाङावहाय फरायजोबनायमोन आरो। दायो माने सल'फोरखौबो खन्थाइ सुंद' सल' रायथाइ बिदि गासिबो खौ बांद्राय फरायनाय जाला नालाय दा बावलांबाय आरो
औ औ ओरैनो माने औ जेनेबा फराय नाया गोबाव जायोबाथ' मानि बावलांखायोना समजों लोगोसे
उम
गोबाव जायोब्ला ओरैनोथ'
औ औ बावो।
ओरैनोथ' सल'आ औ आंबो एक्जेक्टलि माने एसेबां मोजाङै गोसोआव गैजोबा खिन्थु सफा सफि बार स' बुरस' एसे एनै गोसो सोआव दं आरो बिनिनो जुजाइनि अर सल'मानि सोमोन्दै मानि जा हायो एसे नोंथांनो खोन्थानो हागोन दे।
औ
औ दा जेनेबा जुजायनि अर सल'माया जाहैबाय चितिरन्जन मुसाहारि बिथांजों लिरजानाय नङा होमबा।
उम उम
ओ जोंनि बर'नि गिबिसिन सल'मा बिथांनि बे सल' माया सल'मायाव ओ गाहायै हौवा आखुबा एक्टर महरै अजय अजय दं आरो बेनिफ्राय हिनजाव गाहाय आखु महरै एकट्रिस महरैहाय मा होनो आलाय आलायस्रि मोनजानांगौ
अ
दा सल'मायाव हाय अजय आरो आलायस्रिया माने मोजां मोनलायबोदों आरो उन्दै समनिफ्रायनो बिसोरो गोजान गोजाननिबो नङा गामि दरसेनिनो मानसि ओरैनो सोमोन्दोआवहाय आलायस्रिया आलायखौ ओरैनो आलेबो होननानै बुङोमोन। सल'मायाव बिदिनो आलेबो होननानै मख'दों। आलिया मानि
औ औ
मानि अजयखौ मानि बिदा सोमोन्दो जायो आरो गामिनि हिसाबै दा बिसोरो उन्दै स समनिफ्रायनो ज' ज' गेलेलायबोबाय माने उन्दै समावहाय बिसोरो ओ बिसोरनि गामि गामिनि नामखौ बावबाय आङो गोसोआव गैला जायखि जाया थारायबारि ना माबामोन जानांगौ। ना बाथाबारि जानांगौ बाथाबारि ना थारायबारि बेबायदि दा बिसोरो दैमासि माने गामि सोर जोंहाय माने सोरमांगा दै बोहैलाङो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे।
ओ बे सोरमांगा दै सेरावहाय बिसोरो सानैजों माने बिराद गेलेहैयोमोन आरो माने ओ न' लुलायनाय गेलेहैयो। मोन आरै बालाजों आरो ओमफाय इयाव बहायनो सानैजों हाबा जालायनाय माबा माबि लोगोफोरजोंबो बेफोरबायदिनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय जोंनि बै दालाय उन्दै समाव गेलेया होनबा बेफोरबाद दि गेलेनाया बिसोरो गेलेहैयोमोन आरो। ओमफाय फिफां लाइफां गाखोलाय नाय ओमफाय ओरैनो थाइ सामथाइ हाननानै जानाय बेफोरबायदि बिसोर जमा जमा उन्दैनिफ्रायनो देरबोनानै बिसोरनि बेबायदि गेलेलाय बोनाया देरलांनाय लोगो लोग गोनोगोस नियावहाय मा जायो मोजां मोनलायनाय सोमजिहोयो आरो। खोनादोंना नोंथाङा? बे बायदि दा बे बायदि मोजां मोनलाय दोंब्लाबो नाथाय बिस बिसोरनि मोजां मोन नाया लामा स ससेयाव। मा होनो जाफुंहैया। खै आरो। थारमानि जाथाया ओरैबादि जादों। ओ- ओरै आलायस्रिमोनहा मानि न'ख खराव गोरिब बिमा।
औ।
बिमा आरो फिफाया माने बिदिनो संग्राय-सान्द्रि हेबबाय बायनानैसो गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखियोमोन दा बेफोरबायदि दि गोरिब थासारिनिफ्राय। आलायस्रिया देरबोनाय आरो ओजों अजयाहाय। माने एसे। दोहोनि। अजया आरो गोजानाव फरायनोबो थाहैयोमोन आलास्रियाथ' आरो। फरायनो मोनासै बेबादि। दा बेफोरबादिब्लाबो। उन समावहाय माने मोनसे समावहाय। ओ- अजय मोनहाबो। माने। थाखा फैसा दङमोनब्लाब बो माने बिसोराबो मोनसे समावहाय बे नि हा फोराहाय न' सेरजों जेनाखि हाफोर दङ बिसोरनि। गासै हाफोरानो माने सोरमांगा दैजों खुरखा जायो आरो। दा बेबायबादि सिरबांगा दैजों खुरखा जालांनाय जा उनावहाय बिस्राबो माने हा गैजायै न' गैजायै जानो गोनां जायो आरो। बेबायाददि जानायनि। जाहोनावहाय माने। बेनि उनावहाय सासे अलखा होननाय सासे सिख्लाखौ। लोगो मोननानै। अजया। माने गावनि। निखावरि आरो बिमा- बिमाखौ। रैखा खालामनो थाखाय माने बै अलखा होननायजों। हाबा जानो गोनां जायो आरो दा बेबायदि दि हाबा जानायाव ओमहाय दाना आलाइस आरो अजयनि मोजां मोनलायनाया आद्रा जानानै थायो आरो दा बेवहायनो आलायस्रिया माने खौ बावनो हायिलाय गारनो हायिलाय मानि जोबथारनाय बुब्लियावहाय मानि बियो फाग्लि जानो गोनां जायो आरो आरो फारसेथिं अजयाबो आलायसि खौ सानै सानैनो जौ फाग्ला जाहैयो आर दा बेबायदि आरो सल'आ नों नोंथां आंबो मोजाङै बारा गोसोआव गैजोबलाय लाङा एसे बावदबलाय लांबाय आरो
दा एसे मोनबाय नङा होमबा औ आंथ' खिथानोनो हायासै नोंनो
अ
मोजां मोननायबाबो दा माने बावबाय नालाय गोबाव जाबाय फरायफिननाय जायाखै। जाथावसिगोन ना होमबा? आहा खामानि दंमोन
जागोन दे नोंथां दे ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे।
औ